औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ।
मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय नायखौ जासिनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां। औ। नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दं ना?
औ।
औ। औवा औवानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। औवाजों जों मा मा खालामनो हायो। मा मा खामानियाव फैयो जोंनि थाखाय औवाया बिखौ सावरायनो सानदों नोंथां।
सावराय जागोन नोंथां।
औ औवायाथ' जोंनि जोबोद खामानियाव फैयो आगोल निफ्रायनो औवाजोंनो जोङो सोलि बोगासिनो औवा गैयाबाथ' जेबो खामानियानो जाया होननाय बायदिसो मानो बुङोब्ला जोङो गासै खा मानियावनो औवाखौनो बाहायनाय जायो आगोलनि फ्रायनो जोङो औवाजों बानायनानैसो न' औवाजों बानायनासो थाबोबाय औवानि न'आवसो जोङो थानानै देरबोनाय होननाय बायदियानो जाहैयो उन्दै समनिफ्रायनो जों औवानि न'खौनो नुनो मोनबाय औवानि न'निफ्रायनो थानानै देरबोबाय आरो औवा औवाजों लोगोसे हा हा हाजों गोबोरजों लिरनानै बेरा दुंनानै सायला होनानै प्लास्टिक जों न' बानायनानै बेवहायनो थानाय जायो। आरोथ' दरजायाबो आरो खिरखिबो बेजोंनो बानायनो हानाय जाहैयो औवानि न'आव औवाजोंनो बेयावनो जोङो था बेयाव नो जों थाजायो औवाजोंनो जों न बानायनो हायो आरो औवाजों जोबो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानियाव बाहायजाबावो आरो जेरै जि लामनो थाखाय दान्दा सान्दुंआव जि लामनोबा जोङो दान्दा औवाखौनो जों जि लामनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो सान सानदुंआव फोरानना दोननो खांसि खुरैखौ सुखांनानै सां बानायनाय जायो आरो सायायाव जिरायनो थाखाय सां बानायनो दसे सान्दुं गोसायाव जिरायना थानो सां बानायना होनाय दोननाय जायो बेवहाय जिरायनो थाखाय औवा जों नोंना आरो ओंखाम एरखावनो थाखाय खारेव खारेवजों जोङो ओंखामखौ एरखावो बेजों उवाल औवाखौनो बाहायनाय जायो बेवहायबो आरो सागं सागंखौबो औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो मैगंखौ सानो बेबो औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो आरो औवाजों औवानि आइजें आयलाफोरखौ होनोबा संग्रा थाला सानद्रै खेरेखा मैगं सुनो थाखाय खेरेखा माइरं सालिनो थाखाय सान द्रै आरो दालाया माइरं जावनो थाखाय माइ जावनो थाखाय ना गुरनो थाखाय जे खाय ना लानो थाखाय खबाय ना सारनो थाखाय सेन खखा जिरायनो थाखाय औवानि मुरा आरो दसे सायायाव उन्दुग्लांनो थाखाय थारा बेफोरदिखौ औवा जोंनो बानायनाय जायो बेफोर जाहैबाय औवानि आइजें आयलाफोर आरो जोंङो जि दानायाव बाहायो होनबाथाय नाथा सोरखि आरो दादा राथा आरो मोसौनाव मोसौनि खुगायाव होथेनाय जाहै बेयो मुख्रा बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो आरो गोलोम बोथोराव जोङो आखाइजों हमनानै सिबनाय खौ बुंनाय जाहैयो गिसि बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो जेरै जों गरम मोनबा आखाइजों हमनानै फिदिं फिदिं बारस बार लायो बियो गिसिबखौ औवाजोंनो बानाय नायनाय जाहैयो आरो आबादारिनि आबादारिनि फारसेखै बुङो ब्ला आबादारिया मा मा बाहायो औवाजों जंगाल मै खदाल खासि बावखा बेफोर बेफोरखौबो औवाजोंनो बानायनाय जाहैयो बेफोरखौ आबादारिया बाहायो आरो मेगं हानो थाखायबो सेखाखौ बा सेखा सरि आरो माइ हानो थाखायबो गासिखौबो बाहायनाय जाहैयो आरोबाव औवाजों जोङो लिरनाय बहि लेखा निउस पेपार बेफोरबो औवाजोंनो दिहुननाय जाहैयो औवा गैयाबाथ' जों जोंना जोबोर गोब्राबानो जागौमोन बेफोर खौ। माने औवानि थाखायसो जोङो मोननाय जाहैबाय औवा गैयामोनब्लाथ' जोङो लेखाखौबो मा माबोरै बानायगौमोन दिहुननो हायाबो जानो हागौमोन औवानिफ्रायसो जों निउस पेपार लेखा बिजाबफोरखौ बानायनाय बानायनो हानाय जाहैबाय। बेनि थाखायनो औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो मैगं थाइगं गायोबाथ' बेरा दुंमथेना होनो थाखाय दावफोरा एरला एरलि खालामिनि बेरा दुंथेनो थाखाय बेखौ बेवहायबो जोङो औवाजोंनो बेरा बानायनाय जा जाहैयो आरो दैमा बारनो थाखाय दलं नांगौ जायो दलंखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय। जाहैयो। आरो लामायाव होथेनो थाखाय गय दुनायखजों होथेयो खायसेया। रां थानायफोराथ' वालजोंनो वाल गाथिनानै लानाय जाहैयो गैयि जेनेबा रां गैयिफोरा बेराजोंनो होथेनानै लाहैयो लायो आरो गय दखनाजों बिदिनो होथेना लानाय जायो। औवाखौनो गायनानै आरो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना औवानि सायाव नोंथां।
औ नोंथां। औवाया सुबुंनि जिउआव गोनांथार जायो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो।
फरायनायनि बेलायावबो नांगौ जाहैयो बिबदिनो कम्पिउटार दखान होनोब्ला बेवहायबो बाहायनाय। जायो मानो होनोब्ला बिबदिनो औवाजों बानायनाय बिबदिनो लेखा बिलाइ बहि बेफोरखौ नांगौ जायो कमपिउटाराबो बिबदिनो जेरस बायदिसिना खालामनाय बेवहायबो बहिखौ बाहायनाय जायो। बो रादाब बिलाइ बेफोरावबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेफोरखौ आरो बिब्दिनो आबादारिनि बेलायावबो बावखा, हुकेन बेफोरखौ बाहायनाय जायो जुंगाल बिबदिनो बायदि बायदि बानायनाय जायो बिबदिनो खफ्रिबो अखा हानाय फ्राय बारग'नो थाखाय कफ्रिबो बानायनाय जायो बिदिनो गोलोम बोथोर बोथोराव गरम मोननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गिसिबबो बानायनाय जायो बिदिनो न' सिबनो थाखायबो हासिब बानायनाय जायो बिदिनो नो मैंग खानो थाखायबो खादा बिदिनो ना गुरनो थाखाय जेखाइ, जेंगाइ, खबाय बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो बिब्दिनो ना सानो थाखाय सेन, ख'खा बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो आरो गयानो जा फाथैयानो जा बेफोरखौ हाननो थाखाय दान्दा एबा जांख्ला। बेफोरखौबो। बेजोंनो बानायनाय जायो। बिदिनो आबादारिफोराबो मैगं' फोर गायोब्ला मैगंखौ मोसौनिफ्राय रैखाथि लाखिनो थाखाय बेरा दुंमना होनाय जायो आरो मोसौनोबो मुख्रा बानायनाय जायो औवाजोंनो आरो बिब्दिनो उम। सुबुं माहारिया औवाखौ बिब्दिनो न'आवनो जा बिब्दिनो बर'फोरा रायजो जानायाव आरो सिजौ गायनानै बाथौ दुमनायावनो जा बेवहाय गासै जायगावबो औवाजोंनो हेबनाय जायो बिब्दिनो पाटिबो बि बिदिनो जग्रा मुरा बेफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो। औवाजोंनो सान्द्रि दाला ओ बिबदिनो पाटि बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो औवाजोंनो
औवाजोंनो बिबदिनो जुंगालबो बानायनाय जायो दांखुराबो बानायनाय जायो बिदिनो जों औवाखौबो ओ अनला ओंख्रिफोरजों जायो औवा मेवाइ औवा गोरलैखौ बिब्दिनो जोङो जायो बिब्दिनो औवाया बिब्दिनो सिफुंबो जायो बायदि बायदि जायो आरो औवाया
हेल' नोंथां औ बिदिनो औ हौवाया बनबो जायो बिबदिनो जोंहा न'बो लुनो हानाय जायो मानो होनोब्ला गोदोनि दिन आव जोंहा औवाजोंनो न' लुनानै थाबोबाय दानि जुगावसो ओ औवानि न'खौ एसे खम नुनाय जायो मा नो होनोब्ला औवाया औवाजोंनो जोङो न'खौ मोजाङै बिब्दिनो औवाखौ मोजाङै दाननानै बिब्दिनो बेराखौ होना लानो हायो बेनि उनावहाय हाजों गोबोरजों मोजां मिलायनानै लिरनानै जोङो बेजोंनो थानाय जायो बिब्दिनो जोङो औवानि सानालाबो बानायनानै जिरायनो हानाय जायो। बिब्दिनो लामा द'थायाव बिब्दिनो जिरायनो थाखायबो जोङो औवाजों औवाजोंनो हेबनानै जोङो जिरायनो हानाय खालामना लानो हायो बिदिनो जोङो दैमाफोरावबो बारनो हायो। जोंओ ओ औवाजोंनो ओ दालां बानायनानै जोङो बारलांनो हानाय खालामनो हायो बिब्दिनो जोङो जि दानायनि बेलायावनो बिबदिनो बालेब बिबदिनो सोरखि बिबदि बानायनो हानाय जायो। मानो होनोब्ला जोङो जिरानायावबो बायदि बायदि ओ जोंनो औवाखौ नांथारगौ जायो बालेबखौबो बुरजा नांगौ जायो मोननै मोनथाम
बिबदिनो जोङो बिब्दिनो आगर दिखांनो थाखायबो जोङो औवाखौ औवाजोंनो बाहायो औवाखौनो नांगौ जायो
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ
जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां।
जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों सावरायना गोजोननाय थाबाय।